हेलौ
हेल'
औ
हेल'
औ-औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां आं नोंजों मोनसे टपिकनि सोमोन्दैसो रायलायनो नागिरदोंमोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ अ नोंथाङा बबे बबे माने आं मिथिनो लुुबैदों आरोना बबे बबे जायगायाव दावबायनो थांखांखो
अ नोंथां दावबायनाय होनोब्लाथ' आङो बेबायदिथ' गोजान जायगायाव थांफेरनाय जायाखै एसेबां ओ आङो खनसे सिलंआव थांखांबाय खनसे नङा खननैयानो जाबाय सिलंआव थांनाया बेनिफ्रायथ' आङो गुबुन जायगा बेफोरबायदि ओहो बेरायनो थांनाय जायाखै बेनोल' नोंथां
औ जेन' नों शिलंआवथ' खननै थांखांबायना
औ नोंथां औ
औ नोंथाङा होमबा माबायदि मा थांनानै माबायदि मोनदों जेन'बा थांखांनानै
अ नोंथां ओ आङो ओ थांनायनि आं जा थांनानै एक्सपिरियेन्स मोनदों आं नोंथांनो इखौ एसे फोरमायनो नाजानोसै हानायखिनि
औ
औ नोंथां जोंहाथ' शिलं होनोब्लाथाय जोंहा मेघालया गोलैयोना बियो
औ औ
औ बिनि जायगाफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला नोंथां बेयावथ' हाजो जायगा जाहैबाय नालाय
औ
जों लामाफोरखौथ' खेंख्रा खेंख्रि बे बेखौ मोनगोन बेजों लोगोसे जोंहा जोंना बोथोरा बिथिं गुसुआनो थाबाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो सिगां थांफेरबाय नामा?
थांनायाथ' आं थांनाय जायाखै बेनिखाय औ नोंथांनिफ्राय माने थांनो थाखाय सानबाय दं बेनिखायनो माबायदि एक्सफ्रेन्स जायो बेखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिना लानो लुुबैदों आरो।
औ नोंथां जागोन दे आं बिदिब्ला फोरमायबावनि एसे
औ
औ दा जोङो बेयाव थाङोब्ला जोंहा नों गावनि गारि गैयाब्ला जों गुबुन गारि ला-लानानै थांनो हायो जों बाइक कुटिबा नों कारखौबो लानानै थांनो हायो नों गाव हारसिङै सालायनो रोङोबा गाव हारसिङैबो लानानै थांनो हायो।
औ औ
आरो जुदि बिदि रोङाब्ला जोङो गारिफोर लाना थांनो हायो जेरै जों कार लाना थांनो हायो। बिदिनो गारिया जोंहा गंसेयाव हरसे सानसेयाव लागोन जोंहा सारि हाजार पास हाजार बिदिनो गारि लायै गारि
अ नोंथां
लोगोसे द्राइभार थागोन। बेजों लोगोसे जोंहा थांनानै जोङो शिलंनि जायगाफोरखौ बेरायनो होनोब्ला जोङो जाङाथ' सिलंआव गोबां जायगा दं नङा होमबा बेरायहैग्रा
औ औ
औ बेबायदियाव माने जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला बबेबा मोनसे जायगाखौ बेरायनो हानो नागिरा आरो सानसेयावनो मानो होनोब्ला जोंहा दिडसटेन्सा बा गोजाना बुहुत बिराद गोजान गोजान जायो नालाय मोनसे बेरायग्रा जायगानिफ्राय मोनसे बेरायग्रा जायगासिम
औ
औ बिनि थाखायनो माने जोंहा सानसेयावनो मोजां मोजां जायगाफोरखौ मोननै मोनथाम बेरायनो हाया होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां माने बबेबा मोनसे जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला बै थांनाय लामाथिंहाय जों जा जा बेरायग्रा जायगाफोर मोनलाङो नैबे फोरावल'सो जों बेरायना थांनो हायो आरो
औ
जेनेबा आं बुंगोन बेबायदिनो जोङो दाउखि पार्क दङ' जोंहा शिलंआवहाय‌।
औ
बेनिफाय शिलं पिक दङ' सेभेन सिस्टार वाटारफल दङ' बेफोरबायदि गोबां दंना
औ नंथां
दा जेनेबा जोङो दाउखि पार्कआव थांनानै आरो सेभेन सिस्टार वाटारफल नायनो थांनो बेफोरबायदि हानो नागिरा आरो नोंथां सानसेयावनो माने जोंहा बेरायग्रा जायगाया गुबुन गुबुन दिगजों जायो नालाय
औ नोंथां
औ फाय बेबायदिनो जोङो थानायनि थाखाय जों गोबां हटेलफोर मोनगोन बा नोङो हमस्टे बेफोरबायदि लानानै थानो हायो। जोंहा हमस्टेफ्राव बिदिनो जों रुम लायै रुम गिदिर फिसाखौ नायनानै दुइ हाजार पसिसस' फन्द्रस' बेफोरबायदिनो जों मोननो हायो बा हाजारनिबो मोननो हायो।
ओं।
ओमफ्राय बिदिनो जों हटेलफ्राव थायोबा रुम मोनसेयाव बिदिनो पास्स' हाजार बिदिनो थानो हायो आरो नोंथां।
ओं।
मोजाङानो नोंथां बेरायनो जायगायालाय।
औ बेनिखायनो थांनो प्लेनिं खालामनायलाय नोंथांनाव एसे मिथिना लानो होननानै सोंनाय जाबाय आं।
औ औ दा नों नोंथाङाबो बिदिनो गुबुन गुबुन शिलंनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायहै फेरखांबाय नामा बिदिनो जोङो आसामनि बाहेरायाव नङाबाबो जोंनि आसामनि सिङावनो बबेबा खाथि खाला माखासे बेरायग्रा जायगाफ्राव
औ आं माने ओ स्किमखौथ' नोंथाङा मिथियो ना?
औ औ मिथियो
औ बेयाव थांखांबाय थांनाया। औ खनसे थांदों बारा थाङाखै।
औ दा नोंथाङा बेयाव बेरायना फैनानै माबायदि एक्सपिरियन्स मोनदोंनि बिनि सोमोन्दै एसे फोरमनो हागोन ना आंनो होमबा?
औ हागोन मानो हाया जानो नोंथां।
औ जिहेथु आं बे सिक्किमावहाय थांफेरनाय जायाखै बेनिखायनो आं नोंथांनिफ्राय एसे बिनि जायगाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां।
औ सिक्किमाव सिक्किमावथ' जेनबा सेमाथ' शिलंनि बायियानो जायगाया।
औ।
बेले ब-बेयावहाय बांसिनानो अखायानो गोलैबाय थानाय जायो आरोना सिक्किमावहाय।
औ औ।
औ। मा होनो बेबायदिनो नोंथांनि बायदि, जेरै गारि कार लानानै थांनो हायो बेबायदि। बिदिनो बेयावबो बेबायदिनो लानानै थांनो हायो ओमफ्राय औ हमस्टे बेफोरथ' एखेआनो जाहैबाय। बा नाथाय जायगानि नुथायाइफोराल' एसे आलदा आरो आलदा आलदा औ।
दा बिदिनो नोंथाङा जायफोरा जेनेबा बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेरायग्रा थावनिफोराव बेरायहैनो गोसो जायोबा थांनो लुबैयो। बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो नोंथाङा बिथांमोननि सायाव?
बिथांमोनखौ बुंनो थांङोबा माने बेरायनाय होनोब्लाथ' बेलेग गोजान जाय बेफोरथ' गोजान जायगा ना ओ मानो गाव नि जेनि गारि था-थायोब्ला गावनि गोसोबायदि बांसिन बेरायनो हानाय सुबिदा जायो आरो माने बेलेग बेलेग गारि लां लाङोब्ला एसे प्रब्लेम जायो माने गोसोबायदि बेरायनो हाया बेखायनो सिगां गाव, माने हायोबा गारिफोर लानानै गावनि निजि गारिफोर लानानै बेरायोबा साबसिन जायो गोसो बायदि बेरायनो हायो आरो औ बारा खस्थ'बो मोननाय जाया बिदिबा।
औ औ
औ नोंथां नोंथाङा औ नोंथाङा हायोबा उनाव बेरायहैनो हायो। बेरायहैनो गोसो जायोबा माने, गावनि सुबिदा बायदि एसे मोजां, बेफोर जायगायाव थाङोबा आरो गोसोबायदि बेरायहैनो लुगैयोबा,
औ
गाव माबा खालामग्रोनानै थांबानो जाबाय आरो औ औ
दा नोंथां जोंहा बेरायनायनि गेजेरजोंथ' गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा दावबायनायनि गेजेरजों,
औ नोंथां जायो।
जेनेबा जोङो सासे सुबुङा दावबायनो थांनाय लोगो लोगो जों बै मोनसे जायगानि माखासे सुबुंफोरनि माखासे साननाय हनाय बा बिसोरनि थानाय, जानाय मावनाय दांनाय माबायदि जों बेफोरखौ मिथिना मोनो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ मा होनो, बैसोरनिफ्राय जोङो माखासे मोजां मोजां गियानफोर बा माखासे मोजां मोजां आइडिया बा नलेज बेफोरखौ जों बुथुमनानै लाबोनो हायो।
औ नोंथां
लोगोसे जोङो गोजोननायबो मोनो बेराफारसेथिं
औ।
औ दा बेनिखायनो आङो बुंनो सानो नों थारमाने जोंहा जायफोर बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो गोसो जायो। बिथांमोनखौ आं माने ओ थांजानो लुबैयोबा बेरायजानो, लुबैयो आरो नाथाय खायफा बायदिया जोंना मा फैसा थाखानि थाखाय थांनो हाया नङा होमबा नोंथां,
औ नोंथां।
दा बैफोरबायदियाव जोंहा गोबां मानसि मानसिफ्रानो गुबुन जायगानि बा गुबुन जायगायाव दावबाय हैैनानै बेफोरबायदि माखासे ओं रोंगौथि बा गियान एक्सपिरियेन्स बेफोरबायदिखौ जोङो। लानो हाया आरो दा बैफोरनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
बे बेनि सोमोन्दैथ' जेन'बा, गोजान जायगायावल' थांनानै बेखौ, उम माने नलेजखौथ' नों खाथि खालायावबो मोननो हायोथ'
औ
खिन्थु गोजानाव थाङोब्ला बेफोरनि, माबाफोरा बेलेग जायो नाथाय नों गोसो जायोबा। नों खाथि खालाव बबेबा हाजो हा हाला दैमा दैसा बेफोर खाथियाव थांनानैबाबो नों, नों दसे सम गावखौ, माने दुखु सुखु जायोब्ला। बबेबा दैमा सेर सेराव जिरायनानै थायोब्ला नों गावखौ दसे, एसेब्लाबो बावगोमा होनो हायो। आरो माने, गोजान जायगायाव थांनानैथ' मानसिफ्रा बांसिन मोजां मोनो नाथाय, फैसा गैयाबाथ' नों खाथियाव थांनानैब्लाबो नों गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाया जायो आरो बे खायनो माबा मोनसेे जेन'बा नों अबावबा बेरायहैनो गोसो जादोंबा गासिबो ज' समान जाजोब ना। नोंथां बेखायनो खाथियाव थांनानैबाबो बबेबा दैमाबा दैसा हाजो हाला सम बेफोराव खाथि खालायाव दसे सम फैनानै फै थांनानै फैयोब्लाबो गावनि गोसोखौ जुदि गोजोन होनो हायोब्ला बेबायदिबो बेरायनानै गावखौ गोजोन होनो हागोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो। दा बिदिनो नोंथां जोंहा जोंनि दा जोंनि जा थानाय जायगा बा जोंनि बर'फोरनि जायगा
औ नोंथां।
बे जायगायाव बिदिनो बेरायथावथाव बा गुबुन जायगानिफ्राय दावबायफैनो जोंनि नैबे जायगायाव दावबायफैनो जोंनि बर' जायगायाव दावबायफैनो हानाय बिदि मोनसे से जायगाफोर दङ नामा नोंथां?
अ दङ' दंनाया खाथि खालायावनो दं बारा गोजान जाया। बुंनो थाङोब्ला सोरगोफुरि होननाय मोनसे दं बेयावबो बेराद मोजां। माने पिकनिक स्पटबो दं हाजो हाला दैमा दैसा गासिबो दं। आरो उदालगुरि भैरब कन्द'खौ मिथियोना नोंथाङा?
औ औ मिथि औ।
अ बेयावबो बिराद मोजां।
औ।
हाजो हाला, दैमा दैसा। बे सेम पिकनिक स्पट फोरानो दंजोबो बेयावबो नों गोसो जायोबा गावनि गोसो बायदि बेरायनो हायो पिकनिक स्फट दं बेफोराव गावखौनो माबा खामनो हायो आरो बेयावबो।
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा फैफेराखैब्ला फैनानै नायफै बेयाव माबायदि जाय या माबायदि मोजां मोनो।
औ जागोन नोंथां इयुनाव समफोर मिलायोबा थांगोन।
औ नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंना नोंथां सावरायनायनि समाबो जाबाय। बिदिब्ला जों बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
ओ जागोन दे नोंथां औ।
खोनोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।